ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
अ नोंथाङा दा ओरैनो दंथयो ना?
औ दङ नोंथां।
आ होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों नोंथाङा। सम होनो हागोन ने अ। आ होनबा नोंथाङा आ अमा फिनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ दे
औ जों फार्स्टआवनो अमाखौ बुन्दा नङाबा बुन्दि फियो आरोना नोंथां
औ
जेनेबा जोङो बुन्दिखौ फिबाय बुन्दिखौ फिनानै जोङो फिसा होनानै जोङो गर गरफा गरनै रां आरजिनानै न'खर सोलियो आरोना नोंथां
अ
औ आरो बिदिनो बुन बुन्दाखौ लाबाथ' जोङो दान हरनाय जायो आरोना नोंथां
औ बेखौ माने फिरायनाबो गोबाव सम दोननो हायोना
औ नोंथां हायो
औ जायखौ माने बान्दाया बान्दाननायबो होननो हाबाय
औ नोंथां औ आरो आथिखालावथ बहुदानो बर आइजोफोरानो होन मायानो होन बिदि अम अमाखौ लानानै गोबाङानो नखर सोलिगासिनो दं नोंथां
औ- औ माने अमानि फालांगि खालामनानै आरोना
औ नोंथां औ नोंथांनाव नोंथांनाव आङो सोंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
औ अमा आदारखौ मा मा रुयो नोंथांआ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
आ जोंथ अमानो माने गुन्दै माइ माइनिफ्राय मोननाय जि गुन्दै बेखौ बाननाय जायो होनाय जायो माने बेखौ माने अफ्रि बा थास', रुनाय, थास बिफां एबा बिलाइ बिजों लगायनानै होनाय जायो आरो
औ नोंथां आरो आरो खेलगफा बायदि खुदुना बेफोरखौ होनाय जायोना नोंथां
औ-औ बेफोरखौबो होनो हायो
औ नोंथां
जों माने अमा होनो अमानो आदार होनो थाखाय जों माने नावद्रा बेखौ बाहायनाय जायो नावद्राखौ नावद्राखौ माजों बानायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
नावद्राखौथ आं फोरमायना होनो हानाय नङा नोंथां नोंनो आंनो फोरमायना होना होदो दे
जोंथ' नावद्राखौ माने दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो
औ
औ नाव माने दंफां जि गथा थुख्रा
औ नोंथां
औ बेखौ जों माने खुख'नानै हाखर खालामामनाय जायो आरो जाहाथे होनाय आदारा माने गोलैलाङा बेनि थाखाय जों गोथौ हाखर खुख'नाय जायो आरो
औ नोंथां औ।
औ बेखौनो जों माने नावद्रा बुंनाय जायो औ। दे बुं।
औ जेनेबा बे नावद्रा ना मा होनो?
औ।
ओ बेयावा ना-नावद्राखौ जेनेबा गोदोनिफ्रायनो लाबोनाय ना दा दा समनिफ्राय लाबोनाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जों खोनानाय मथेथ' माने नावदारखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो एबा जों मिथियै समनिफ्रायनो जोंनि आबै आजौमोननि समनिफ्रायनो माने बाहायबोबाय थायोमोन होननानै फोरमाय मोनथियो माने माने गोदोनि समाव। थ' जेबो बेफोरबायदि बाखि जेरै गामला। थ' बे बेफोरखौ माने बाहायनाय जायोमोन बांसिनानो माने नावद्राखौ बाहायोमोन आरो।
औ।
औ माने बे अमा आदार जानो थाखाय बिनि अमानि थाखाय माने एक्सट्रा बा आलादा माने बाहायनाय जाखायोमोन बेखौ गोदो गोदाय समनिफायनो।
औ नोंथां औ।
नोंथाङा ओ अमा जि अमा होनबाय थादों बेखौ जों माबोरै बोरै बाहायनानै माने मुलाम्फा खामनो हायो? एबा न'खर सालायलांनो हायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ नोंथां हागोन।
अ दे।
औ जेनेबा जोङो अमाखौ बुन ओ जेनेबा हमना ला बुन्दिखौ लाबाय आरोना नोंथां। औ बुन्दिखौ लानानै जोङो ओ बिदिनो आदार होनानै जों गिदिर फेदेरबाय आर-आरोना नोंथां।
औ औ।
औ गिदिर फेदेरनानै जेब्ला अमाया देरगोन अब्ला जोङो फिथा होगोन आरोना नोंथां।
औ माने अमा बुन्दिया आरोना।
औ अमा बुन्दिया नोंथां औ आरो बिदिनो जाखानानै जोङो इदिनो अमाखौ फिसाखौबो जों फेदेरबाय।
औ।
अमा फिसाखौ फेदेरनानै जोङो जेब्ला एसे गिदिर जाबाय नोंथां बेखौ जेब्ला जोङो गरसे गरनै रां मोनो होननानै जोङो एसे फानहैनाय जायो आरोना फेदेरनानै आरोना। नोंथां औ नोंथांमोनथिंबो बिदिया सोलियो नामा?
औ सोलियो।
औ जेनेबा बिनि बागै नों एसे फोरमायना ओ दे बुंनायसाय नोंथां।
औ औ ओरैनो अमा फिसाखौ जे नोंथाङा जे ओ बाजाराव जे फाननायनि बाथ्रा बुंदों।
औ औ नोंथां।
औ बेयाव माने अमाखौ मासेयाव बेसेबांसो मोनो? बेसेबां रां मोनैखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथाङा हागोन जेनेबा जोङो जेनेबा जोङो बुन्दाखौ जोङो तिन हाजार सारि हाजार दुइ हाजाराव मोनो आरोना नोंथां
औ थामरोजा ब्रै रोजासिम
औ औ जेनेबा सिजों मोनसे लानानै सिजों मोन से लानानै बिदिनो दामा बारायलाय खमायलाय जायो आरोना नोंथां।
अ होनबा माने अमा फिसानि दामा माने मोनसेल' सम मोनसेल' माने दामाव थाबाय थाया आरो ना।
ओहो नोंथां सिदिं मोनसे सिजिं मोनसे लानानै सोलायबाय थायो।
औ
ओम नोंथांमोनथिंबो बिदिया सोलियो नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ सोलियो नोंथां जोंनिखैबो माने बेफोरबायदिनो जोंना माने बे ओ अमा जि बुन्दा बेखौ फिरायनानै एबा जोंना माने बर'आव कासि खालामनाय बो होननाय जायो।
औ नोंथां।
औ बेबायदि खालामनानै जोंना माने अमाखौ गिदिर खालामनाय जायो माने बिदि खालामबा जोंना म माने गोबाव समसिम माने गिदिर खालामनानै दोननो हायो आरो
औ नोंथां औ
ओ अमायाबो मोजां देरबाय गिदिर जाबाय जेला गिदिर जायो बेखौ जों माने उनाव फुथारनानै फाननो हाबाय माने जोंनि बर'फोरनि गुबै ना बेदराथ' जोंना माने अमा बेदरानो जाहैबाय नालाय
औ
औ बेखौ जोङो माने फाननो थाखाय जों बाजारफ्राव हाथायफ्राव लांनो हाबाय जोङो
औ नोंथां
औ
औ जेनेबा नोङो अमाखौ फिनानै माबायदि गोसोखौ माबायदि मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ दे बुंनायसाय नोंथां।
औ अमाखौथ' जों फिनानै मोजां मोनखायो माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा माने अमाखौ माने फिबोबाय थाखादोंमोन नालाय
औ नोंथां
औ बेजों लोगोसेनो जोंना माने न'खरावबो गोबां सयस सुङो
औ नोंथां
जेरै- राङारि अनसुंथाइ बेफोरबायदिनो आरो जोंना माने जेउ अमा बेखौ माने जोङो आलासि बरायनायफ्रावबो माने बाहायनो हायो। जेरै- जों अमा बेदरखौ गोबां जेरै- सावरि बादालि हाबा खेराइ औ बेफ्राव माने आलासि सिबिनायावबो जों माने बाहायनो हायो आरो। अमानि जों जानानैबो गोजोननाय लानो हाबाय जानायावबो गो थाव मोनजाबाय
ओम
औ
जेनेबा नोंथां अमा फिनायाव बेसेसो सम नांगौ फेदेरनो?
ओरैनोथ' जोङो खम समाव जोङो द' दान द' दानसिबांहालागै फिनो हायो आरो जों बिदिनो ओ बोसोरसेबो खम दोननो हायो जों अमाखौ बिसनो इसिनो गोबाव सम दोंगोन इसोरनो मानि अमाया गिदिर जागोन आरो
औ
औ ओ आथिखाल मुगायावथ' आरो माने अमानि फार्मबो गोबां फलिसि बिना माने अमा फार्म खुलिनानै जोंना माने गोबां माने न'खर खुंनाय गावनि जिउ खुंनायाव बां हेफाजाब होयो माने अमाया
औ नोंथां
औ माने आथिखालनि मुगायावथ' गोबां जासिना जोंनि बर'नि अनगाबो गुबुन हारिायाव माने अमा बेदरखौ जोबोद मोजां मोनो।
औ नोंथां।
अ माने अ मानि जे दाम एबा बिबां बेफोर माने गोबांबो जानो हमबाय आथिखालनि मुगायाव
औ नोंथां औ
माने अमा बेदरखौ जों माने बिदिनो आलासि सिबिनाय आरो नै दाथ' जोंना माने गायनाय फुनायनि बोथोर बेयावथ' माने सावरि बादायलाय जायो जोंनि बर'फ्रा
औ।
बेयावथ' माने जोंनो अमा बेदरखौ नांखागोनानो
औ।
जों माने बिदिनो अमाखौ जोङो गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो अमा बेदरखौ जोङो
औ नोंथां औ
जेरै जोंना माने खुमब्राजोंबो संनानै जानो हायो
औ नोंथां
जेरै खाजि अमा खाजि होनबा अमा खाजि जों अमानि बिबु बिखा बिथै बिनि बिबु बेफोरबायदिखौ जों संनानै जानो हायो आरो
औ औ नोंथां औ
नोंथांमोननि ओनसोल ओरैनो औ दे बुं
औ जेनेबा अमानि टेस्टखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माबायदि टेस्ट जायो।
अमायाथ' गुबुन बेदरफोरनि मादाव माने गोबां गोथाव मोनजासिनो माने रे ना लादो जेरै दाउ थाबाय दाउफोरनिफ्रायबो माने जोंनि अमा बेदरा माने थावनायाव गोथावसिन मोनजायो आरो
औ नोंथां
औ। जों माने अमाखौ जों नार्जि संबाबो बांसिन मिलोव हाबनाय मोनजालायोना
औ नोंथां।
ह ओ होमबा नोंथां जोंनि एसेयावनो दोन्थ'लायनोसै नामा औ माने जों अमा फिसिनायनि बागै गोबां सावरायबायबो
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।